हेलौ
औ नोंथां खोनादों नोंथां
औ ओ दायो होनबा जोङो आबादनि सायाव सावरायनि एसे
नंगौ नोंथां सावराय जागोन
आबाद होननानै बुंङोब्लाथ' बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्राय बायनो मावबोदों आरो बर'नि बांसिन ओ बांसिन मानसियानो आबादनि सायाव दासिमबो सोनारनानै जिउ खुङो ओ दासिमबो बर' द'जि जौखोन्दोसो आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खुंङो बा न'खरखौ दैदेनो होब्ला बांद्राय बुंनाय जानाय नंङा दाथ' दैज्लां बोथोर स फैबाय बयनिबो जायगायाव दा ओ माइ गायनाय बेफोरो सोलिबाय बा दायो गायगासिनो दंङ दा बर'फ्रा माइ आबादखौ माब्रै मावो बिनि बागै एसे सावरायलांसै दा बर' फ्रा माइखौ गायनो थाखाय बिथांमोना गिबियावनो खोथिया फैयो आरो जोलैनो दोननाय जि माइ बे माइखौ बिथां माइज्लि बेखौ बिथांमोना हरनै दैयाव सोमनानै दोनो आरो सोमना दोननानै ओ बोरियाव हरसे बोखांनानै दोनो बेयावनो ख़ोथि ओ जि जोलैनि दोननाय माइजलि बेयो गाजा बेरो आरो बे खोथियाखौ फोनो थाखाय बिथांमोनहा दब्लायसे बा दब्लायनै बेखौ मोजां एवनानै हाखौ फोमोनो आरो आलि दानना बेखौ खोयो ओमफ्राय बिब्दिनो बिथांमोनहा हाखौ गोमोन खालामनानै हाखौ समान मैजों मै होनानै बे ओ सोमनानै दोननाय माने गाजा बेरनाय ओ माइज्लिखौ बेवहाय खोथिया थिलियाव फोहैयो आराम सारनानै होयो दा बेखौहाय बिथांमोना बोथोरा मोजां जायोब्ला दैखौ फोराननानै बेखौ खोथियाखौ फोयो आरो जुदि बोथोरा गाज्रिब्ला अखा हाबाय थादोंब्ला बा अखा हागोन बायदि मोनदोंब्ला बिथांमोनहा दैखौ बथिक सोनानै खोथियाखौ फोयो नंङाब्ला अखा हानायाव जुदि दै सोनानै फोआब्ला ओ अखा हायोब्ला खोथियाया हायाव अखा दामब्राजों बुसोमजायोब्ला खोथिया फुनो जोबोद गाज्रि जायो। बेनिखायनो बिथांमोना बे बायदि फैयो दा नोंथांमोनसि खोथियाखौ माबायदि फैयो एसे फोरमायगोन नामा
नंगौ नोंथांङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बै ओ माइ जि माइखौ जोङो ओ फोगोन बे माइखौ ओ सानसे ओ बा साननै जोङो बस्थायाव सोनानै दैयावनो जोङो सोमना दोननाय जायो। आरो बे सोमनाय दै ओ माबाखौ माइखौ जोङो बोरियाव बोखांनानै साननैनि उनाव ओ दस दसे समाय दोनो जोङो बेयो जुदि ओ दैया सरग'योबाथाय बेखौ जोङो ओ हायाव न'निनो दखरसे हायाव माने जों बेखौ उम लामनानै दोनो साया जायगायाव आरो बेखौ जोङो मा होनो बेजों ओ थास' बिलाइजों जोङो खोबनानै दोनो आरो बे खोबनायनि उनाव सानसे उनाव बेयो गाजा अरो आरो गाजा अरनाय बै माइखौ जोङो फोथाराव लांनानै जे जों जाय जायगायाव जि जायगायाव जोङो फोगोन बै जायगाखौ जोङो हालेवना लायो खेबब्रै खेबबा हालेवना लाखांनायनि उनाव बै माबाबाय हाया मोनबाय नालाय बेवहाय जोङो औ सारनानै होयो आरो नोंथां बिदिनो बेखौ जोङो साननै सानथामसोनि उनाव बेयाव एबा सप्तासेनि उनाव जोङो बेयाव माबाखौ ओ एसे फिसा फिसा जोङो ओ खिलिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां । आरो बेनि उनाव बेयाव ओ मा-दानसेनि उनाव एबा दानसे खावसेनि उनाव बेखौ जोङो फुनो हानायखौ नुनो मोनो नोंथां ।
औ
औ नोंथां नों थांनि ओनसोलाव बे फुखांनायनि उनाव माबायदियै ओ माइखौ गायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा ।
औ नोंथां जेब्ला जोङो ओ माइखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो हाखौहाय दुब्लिखौ एवग्रोनांगोन बेखौ जोङो फिनसे फिननै फिनथाम फिनब्रै गाहाम एवोब्ला आ ओम हाया माइ गायजानाय जायो गोमोन जायो माने गि सिगां माने ओ बर'फ्रा जे अब्ला ओ मोसौजोंनो हालेवोमोन अब्ला खारायनाय सामार होनाय बर' होनाय फोमोननाय बेबायदि बुङोमोन दा बेबायदिनो ट्रेक्ट'र जों हालेवबा दाना बेबायदि होननाय जाला फिनसे फिननै फिनथाम फिनब्रै बिदि बुङो दा फिनब्रैसे एवब्लानो बे मोनसे हाया माइ गायजानाय हा जायो गोमोन हाब्रु जायो ओमफ्राय दा माइ गायनो थाखायब्ला जोङो ओ फिनसे बा फिननै एवनायनि एवोब्लानो जोङो आलि दाननो हायो आलि दानखांनानै जोङो फिनसि एवबावनानै जोङो बेखौ आलिखौ जोङो खोनो हायो जेब्लानो आलि खोगोन अब्लानो बे हाया गोमोन नुसिगोन दा आलि खोखांनायनि उनावहाय आरो खोनसे एवनानै जोङो बे फुनानै ला खानाय खोथियाखौ जोङो गायनो हायो आरो मथथे माने माइ गायजानो थाखाय हा मोनोब्ला जोङो फिनब्रैसे हा लायै हा अबेबा हाया गुरैब्ला ओ दै थाबाय थाखानाय जायगाब्ला बियो फिनथामावबो गायजानो हागौ बबावेबा हाग्रा बरहा जायोब्ला बियो फिनब्रैयावहाय मोजां जायो हाया हाब्रु जायो गायजानाय जायो आरो दा बेबायदिनो जोङो एवनानै फुना लाखानाय खोथियाखौ जोङो गायो आरो दा नोंथांमोनसि माबायदि गायो ।
नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो बै फुखाना लानाय ओ माइखौ ओ खोथियाखौ ओ बेवहाय जोङो हालेवो जे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिया गोदो गोबाङैनो जोङो हालेवनाय नुयोमोन मोसौ दोनो मोसौ लानानै बे नांगोलजों हालेवनायखौ नुयोमोन । दासान्दि जोबोद खम नुनो मोन मोनो जोंनि जायगायाव बेवहाय जोङो गोबाङैनो ट्रेक्टरजों ओ हालेवनायखौ गोबाङै नुनो मोनो । बेनि उनाव जोङो हालेवनाय उनाव ओ खेबसे हाल एवखांनायनि उनाव जोङो आलि थाखानाय आलिखौ जोङो दाननायखौ नुनो मोनो आरो बे दानखांनायखौ आरो खेबनै एबा खेबथाम एवखांनायनि उनाव बै दाननाय आलियावनो जोङो ओ गोदानै आलि होफिननायखौ नुनो मोनो । खदालखौ बाहायनानै आरो बेवहाय जोङो हौवा मानसिफोरखौ गोबाङैनो आलि होनायखौ नुनो मोनो नोंथां । आरो माइ गायनो थाखाय जोङो ओ हिनजाव फोरखौ गोबाङै नुनो मोनो जोंनि जायगायाव । बेवहाय माइ गायनायनि सो लाय जोङो बै माइ गायग्राफोरनो एसे बेथन होनाय जायो नोंथां ।
औ
औ नोंथां नोंथांनि ओ ओनसोलाव माइ गायखांबाय एबा जोङो माइ गायबाय बेयाव मा मा रोखोमनि माइफोर मोननो थाङो बांसिन?
ओरैनो जोंनि ओनसोलाव दायो ओ रन्जित माइखौ गायनाय जायो ओमफ्राय ओ बिसमुथि ओमफ्राय सल्ल' मासुरि बेखौ बांसिन गायनाय जायो आरो जोंनिथिं ओमफ्राय बेखौनो ओ मानसिफ्रा दायो गायबाय थादों माने बिगा नैजि नैजिबा बेबायदि माइ जानायखाय बे मोनथामसोखौहाय दायो जोंनि ओनसोलाव बांसिन गायनाय जादों आरो नोंथां
औ औ नोंथां
बा
जोंनि जायगायावबो बिदिनो गायो जोंनि जायगायाव गोबाङैनो रन्जित माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो रन जित माया माने जोंनि जायगायाव गोथौ हा नालाय बेवहाय रनजित माइखौ जोबोरै जानाय नुनो मोनो आरो लोगोसे जोङो माइब्रा जोसा बेफोरखौबो गायनाय नुनो मोनो बेयो माने खम गायो आरो माइब्रा जोसाफोरखौ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांनि जायगायाव ओ बै माइ दि गायखांबाय गायनानै जोंनिया ओ माइया जाबाय जाखांनायनि उनाव मोनबाय मोनखांनायनि उनाव मा रोखोमै हायो नोंथाङा फोरमायनो हा गोन नामा
दा जोंनियावहाय माइखौ जेब्ला मोनो अब्ला जोङो बांसिन ओ मानसि मानसियानो हायो खासिजों ओओरैनो सम सम ओ मेसिन हाग्रा सफैदोंमोन ओ बिजौआव ओ डाइरेक्ट बिजौआव हानानै डाइरेक्ट मारा होखानाय बेखौ फ्राय खम हायो ओमफ्राय बांसिन माबाजोंनो हानाय जायो ओ मानसियानो हायो खासिजों ओमफ्राय बिनि अनगायैबो मोनसे एसे फिसा मेसिन ट्रेक्टर बायदि फिसा नारजाग्रा पाव टेलार बायदि ओंखारदों बेजोंहाय खायफा खायफा हायो आरो गुदियावनो हायो ओमफ्राय बे बेजों हायोब्ला गुदियाव हायोब्ला बियो गांलाब गांलांब गोलैलांबाय थायो अराम लाइन जालांबाय थायो उमफ्राय उनाव बेखौ बुथुमनो गोनां जायो आरो मानसिफ्रा बे मेसिनजों हायोब्ला पाव ट्रेक्टर बायदिजों हायोब्ला उमफ्राय बांसिन ओ जाय फ्रा माइ हानो मानसि मोनो बिथांमोनहा बे मानसिजोंनो हायो मानसिफ्रानो हायो खासिजों
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो बिदिनो मानसिया खासिजों हानायखौ नुनो मोनो बेजों हायोबा जोङो बेखौ फोथारावनो एसे फोरानदबनानै लाबनानो फोरानदबनानै जोङो नआव लांनो हाखायो आरो नआव लांनानै जोङो बे बेखौ ओ मोसौजोंबो बेखौ नाग्लिनो हायो आरो लोगोसे जोङो ट्रेक्टर बेफोरजोंबो नानो हायो
औ
नाखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ दोनथुमनो थाखाय जोङो गोबां जोंनि जायगायाव बुङोबा बेखौ नो-दोनग्रा जेनेबा बस्थाफोरावबो सोना दोनो आरो बिदिनो दोनग्रा जोंहा जायगा दङ बेयावबो दोनो। नोंथांमोननिखिं दोननायखौ मा बुङो?
दोननाय माइ सोनानै दोनग्रा नामा अ माइ सोनानै दोननाया जोंनियाहाय बांसिन
दुलिबो बुङो जोंनिखि नोंथां।
औ बाख्रियावबो दोनो ओमफ्राय दुलियावबो दोनो ओमफ्राय दुलि आरो बाख्रियाव सोनानै जेब्ला माइया आग्लायो अब्ला बेखौ बस बस्थायावनो सोनानै दोनो आरो ओमफ्राय बे बस्थायाव सोनानै दोननायखौहाय न'आव जानोब्ला बेखौ फोरान फोरान हैनानै मिलाव हैनानै बेखौनो जाग्रोयो आरो बेनि उनाव बाहेरायाव दोननाय जेनेबा बसथायाव सोनानै दोननाया जोबब्लासो बाख्रिनि माइखौ बा दुलिनि माइखौ जानाय नुयो आरो जोंनि ओनसोलावहाय।
नंगौ नोंथां थारैनो दे बिदिब्ला नों थां ओ जोंनिया समाबो जाबाय। लाखिथ'नोसै नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां।